हेलौ हेलौऔ नोंथां
औ खोनादों दे बुंलाय नोंथां
औ नोंथां आं नोंनो कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों फाथो आबादनि सायाव एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां दे सावरायजागोन नोंथां
औ होमब्ला नोंथाङा जों माबायदि मावनाय जायो बेनि सायाव एसे फरायना होलांदो
औ फोरमायनो हागोन। नोंथां दानिया खोनासंलांदो।
औ औ
दे दानिया औ
औ फोरमायदो दे।
जोङो बेबो मोनसे मोनसे जिउ खुंनो हानाय जोंनि राहाजों खोनादोंना नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ माखासे औ माखासे सुबुंफोरा माने फाथो आबादजोंबो माने जिउ खुङो जेरैहाय जोङो माइखो नङा होमबा बै माइनिफ्राय जोङो जोङो जों जिउ खुंनो हायो नङा होमबा बै फोरबायदिनो फाथोआबो मोनसे आबाद। बै फाथोखौ जोङो मा होनदो जोंनि सैथो। फागुन बा सैथो -सैथोनि जाबाय सैथो बैसागोनिफ्राय जोङो बे फाथोखौ जोङो फोेजेनलाङो जों फाथो फोनांग्रोबा जोङो सिगाङावनो मा खालामो जों बै ओ फाथोखौ बेगरखौ फोनाय जायो दै बै बेगरखौ जोङो मा होनो सोमग्रोयो । खायसे सोमो आरोना। खायसेया ओरैनो गोरानैबो फोना होयो बेखौ माने फोनो गोनांनि सिगाङावनो जों हा-हाखौ हालेवग्रोना लायो। जोङो
औ
आं नांगोलबा नांगोलजोंबो हालेवो मोसौ जों लागायना आरो बबा टेखटरजों हालवनाय नुयो। बयबो आरो सोरबा सोरबा खना खन ओरैनो न'नि जानो अर्गेनिक खालामनो थाख खाय बेहाय न' न'हायनो जानो थाखाय बेहाय सोरबा जावग्लिना फोनाय जायो बैदि सिगाङावनो माने
औ
खो हालेवग्रोनानै फोनाय जायो आरो फाथोखौ बेनिफ्राय फाथोआव मा होनो रज'बोबाय जेथिया बै फाथ थोआ गोरलै गोरलै रजबोबाय
औ
ना बेखौ एसे देरोब्लाथाय बेखौ मा होनो जोङो ओंख्रिबो जानाय जायो फाथोखौ। खोनादोंना नोंथां? औ बेनिफ्राय जोङो फाथोआ जेब्ला देरलांबाय थागोन। अब्लाथाय ना बै फाथोआ मोनसे बिफां बायदि जायो आरो। बेयो
औ
से बोसोरनि गेजेरावनो बेनि उनाव बेसेबांबो मोनहैहाया आरोना बैफोरबायायदिखौ से बोसोरबो जास्लाबा बा बांसिनानो ना सोरबा सोरबा सोरबा थ्रि फर फाइभ बिदि मान्थ बिदि दानावनो फाथोखौ मा होनदों जेथिया फाथोआ देरनानै बिबार लायो। ए हेलौ नोंथां खोनादों नोंथां जेब्ला फाथोआ देरो देरनानै बिबार लायो। बेनि उनाव फिथाइ थायो अब्ला फिथाइनि उनाव फिथाइया रायोना बैफोरखौ खौ मा होन्दों फाथोखौ गुदि गुदियाव गुदि गुदियाव फाथो गो बा खासिजोंबा बवबा नोङो हास'नानै लाबोयो।
औ
फाथो बिफांखौ बिदि हमना हास'नानै लाबोयो। बेनिफ्राय मा होनदों खायसे गेदेर गेदेरफोरखौ मा होनदो ओइ बिफांफोरखौ दानस'नानै लाबोयो बिदि मुथा -मुथा खालामनानै दैयाव सोमनाय जायो आरो बै सोमनायानो बै सोमना दोननायनिफ्राय
औ
सोरबा- सोरबा जिथिया बैयो सोमनायनि जेथिया बेनाव बि ओ बिगुर बेजे ओंखारोना बिगुर बै बिगुरा जे जेब्ला सिम बे गुरै जागोन अब्लासिम माने जेसेबां खिदिन सोमो माने सो सोरबाया जिबा दिन सोरबा नैजि सोरबाया थामजि सान सोरबाया ब्रैजि सोरबाया बिदि आरो ना जेसेबांखि फाथो बि बै बिगुरा गुरै जायो अब्लासिम बिदि सोमनानै बिनि उनाव फाथो बिगुरखौ
औ
फोराननानै जिरख' -जिरख' फाथो बिगुरफोरखौ फोरानना दोननाय जायो सान्दुंआव बै बेफोरनो फाथोनि बिगुरफोरानो मा होनो मोनसे जोंनि मा होनदो दुरुं खालामनो हायो बस्था खालामनो हायो बायदि -बायदि रोखोम बिदि खालामनाय जायो आरो ना
औ -औ मा
औ ओमफ्राय फा फाथोनि फाथोआव मोनसे सेना फाथो सेना होननाय दं फाथोनि बिगुराथ ओंखार फाय आरो बेनि गुबै माबा दं। फाथोनि मोदोम बिदि फा थो सेना बे फाथोसिना खौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा बेखौ बै फाथो सेनाखौ मा मा खामानियाव बाहायो?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। दा जेरै नोंथाङा फोरमायलांदो ओ जों फाथो खौ सोमनानै उनाव बेनि उनाव जों बिगुरखौ जिरनानै ओ दैयाव सुनानै फोराननानै दोनो होनना होनदोंना नोंथाङा बिब्दिनो जोङो फाथो बे आं माखासे मिथिनायखौ आरोना थाङा फोरमायनोसै।जों बे फाथो बिगुर खौ फोरानना दोननानै माखासे गोबां माने खामानियाव बाहायनो हायो जों दिरुं हिसाबै बाहायनो माने गोबाङानो ओमफ्राय बे आरो फाथो सेनाखौ जों गोदोनि दिनावथ' बांसिन नुनो मोनोमोन न' लुनायाव जोंनो फाथो सेनानि गोनांथार जायोमोन आरो नोंथां। एकदम माने फाथो सेनाया जोंनि गोनांथि जेरै माखासे जों अर सुनायावबो बाहायो औ। ओमफ्राय आरो फाथोनि दिरुं बुङोब्ला जोङो बेखौ गोबां रोखोमनि दिरुं बानायनो हायो। जेरैहाय ओ न'मु दा खानायाव बाहायनाय दिरुं आरोबाव ओ मोसौनिनो मो सौनि दिरूं ओ जेरै आरो मुखा बानायनाय मोसौनि मुखा बानायनाय आरो मोसौनि फा गा बानायनाय
नो नोंगौ नोंथां
औ आरो बे फाथोनिनो बस्था बाहाय बानायनाय बिदिनो गोबां रोखोमनि बानायनाय जायो आरो नों थां।गोदोनि समावथ' आरो बिदिनो नों दा प्लास्टिकनि दिरुंनि बेफोरबाय बाहायथि गैयामोनना नोंथां बांसिनानो जोङो बे गाव गावनो गावनि आखाइजोंनो बानायनानै मोननाय जे बे फाथोब दिरुंखौनो बांसिन बाहायोमोन
औ
जों फाथो दिरुंखौ आरोना नोंथां ओ बेनि फागाखौ माबायदि स थायो आरो न मुदा खानायाव मा बायदि बाहायो माबायदि सा थानाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायनासै आं नोंथां खोनाबाय नोंथाङा औ। जोङो न मुदा खानोबाथाय बे फाथो दिरुंखौ ओरैहाय बोखावनानै लाबाय बोखावनानै ओस ओ ओजोंनि बे फारसेथिंनि बिजौ आरो बे फारसेथिंनि बिजौ बे बिजौ मोननैखो गेजेराव दोननानै सानाय जायो आरो जोङो आरोबाव फारसेथिं औ नोंथां
नोंगौ नामा नोंथां दे बुं
आरोबाव मोसौनि फागा आरो मोसौनि मुखा बिदि बानायनायावहाय जोङो फाथोखो फिसा फिसा मोननै बोखावनानै लाबाय बोखावना लानानै बिदि बिदिनो मोननैखौबो साबोबाय थाबाय साबोबाय थाबाय बि दिनो फानानै जेथिया गोलाव जोबहां जाबाय होमब्लाना बेनि बिजौजोंनो आरोबाव बै मोननै रोखोमनि आरोबाव बोखांबावनानै बे फाथोखौ आरोबाव सादेरबावनाय जायो आरो बिदिनो जोङो बेनि मुखा बा द फागा बेखौ बानायनाय जायो। औ ओरैनो आरोबाव मोनसे बाथ्रा गोसोआव फैदों आंनाव
दे बुंना हो नोंथां
फाथोनि दिरुंखौ जोङो आरोबावहाय बे फा माने फागाखौ जोंनो बे फागाखौ मइेनलि जोंनि माबाया मा होनो बर' कालसाराव जोंनि बैसागु बोथोरब्लाथाय जोंहा मोसौ बैसागु खालि गोदान फागा बावनायनि नेम खान्थि दङ ना नोंथां
औ नोंथां दङ नोंथां
बे मोनसे जोंनि गोनांथार जोंहा बैसा सागोब्लाथाय मोसौ बैसागुब्लाथाय जोंहा मोसौनि मुङावबो गोदान
औ नोंथां नोंथांनियाव आं सोंनि र मोसौ बैसागुखौ
औ
मा दानाव खालामनाय जायो नोंथां
औ मोसौ बैसागुखौथ सैथ मासनि जोबथा सानखालि खालामनाय जायोनो
जोबथा सानखालि ना? नोंगौ नोंगौ नोंथ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बे दानखालि फालिनाय जायो।
औ नोंगौ।
ओरैनो नोंथाङा जे बे फाथोजों बानायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ मोजां बा गोनांथि दङ ना गैया होननानै सानो नोंथाङा।
उम। बे फाथोजो बानायनाय मुवा बेसादफोरानोथ' जोबोर गोनांथा गोनांथिथार। माने जोबोर मुलाम्फा गोनां‌। माने गोबां मुलाम्फा होयो। बेफोर नेचार माने मिथिंगायाव मोननाय मिथिंगानि माने गोबां माने ओ जेबो माबा खालामा जोंनि थाखाय गोबां खहा खालामा। माने जोबोर खामानियाव होयो।
औ।
बेनि थाखाय जों बेखौ मा बाहायनो नांगौ? जेरैहाय जोंनि ओ जेरैहाय जों मा होनो मोसौ बैसागु होनोब्लाथाय ना मोसौनि दिनखालि बे खौ हागाखौ जोङो बाहायनाय जायो। बेहायबो जोंनिया जोबोर मोजां बेयो जेरैहाय जोङो मिथ-ओ जोंनि बाजार ओनसोल ना ओनसोलफोराव मोनो हा थाइ बाजारफोराव मोननाय जेरै प्लास्टिकनि जिनिसफोर बेफोरखौ जों बाहायोबा गोब बां जोंनियाव खहा खालामनो हायो। जेरैहाय जों प्लास्टिकनि मोननाय जेरैहाय ओ दुरुं दुरुं होनो ना दुरुं होनो बेफोरखौ जोङो बाहायो। फास बेफोरखौ बाहायोब्लाथाय जोंनियाव बांसिनानो खहा गोलैयो बेफोरखौ बाहायालासेनो जेरैहाय ओइ फाथोनि मोननाय दुरुंखो ना फाथोनि फ्राय दिहुनजानाय दुदुंखौ बाहायोब्ला बे मा ओनो जोंनि थाखाय जोबोर साबजाथाव आरो बेनिखायनो आं सानो जोंनियाव माखासे बेफोरबायद दि गोदान गोदान दिहुनथाइफोरखौ जोङो बाहायोब्ला जोंनि माने खहा जानो हायो बेनिखायनो बेखौ बे गोजामथि फाथोनिफ्राय दिहुनना मोननाय जिनिस नाथाय जोंनियाव जों साबसिन होना आं सानो आरो। नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो नामा? ना
ओ फोरमायनोथ' हाथ'नाय नंला नोंथां मानो होमब्ला
औ जागोन नोंथां जागोन अब्ला अब्ला औ नोंथां जागोन दे दिनै औ जोबो आंबो जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। दे।
ओ दे।